औ दा नोंथां ओ खुलुमबाय ख्रिनि बागै रायलायनो सानदों आं ओंख्रिखौ बोरै सङो मा मा ओंख्रिखौ बोरै संनाय जायो मा आयदायाव
औ औ जागोन दे दा
अनला ओंख्रि संनो रोंगौ ना?
बुंनो थाङोब्लाथ' गासिखौबो फ्राय आङो रोंजोबगौआनो
औ
बेफोरनि गेजेराव आं माखौ संनानै बांसिन मोजां मोनो आं बे एसे खोन्थानोसै नोंथांनो ओ आं मोजां मोनो मैथा ना दा मैथा नाखौ आं बुंग्रोसै मैथा ना संनो थाखाय जोङो जेनेबा मै थाखौथ' नांखागौ आरो ना नांगौ जेनेबा गिबियावनो जों जोङो नाखौ एवनानै लाग्रोबाय एवनानै लाना नै माने एवफ्रामनानै लाबाय आरो
औ
फ्रामनानै लानानै जोङो बेखौ साइदाव दोनथ'बाय ओमफ्राय एसे थाव सेरनानै मैथा बिलाइखौ जोङो हरबाय सामब्रामबो हरफाबाय लोगोसे सामब्राम गोजा
औ
नि उनाव मैथा बेयाव जोङो सामब्राम गुफुर आरो बानलु हाखावनानै हरबाय।
औ
हरनानै संख्रि हालदै जिरा बिफोरखौ होबाय। ओमफ्राय होनानै एसे जेनेबा एवनानै दै होबाय बे दै गोदौबाय थानायावनो नाखौ हरबाय। ओमफ्राय ना हरनानै दसे खोबनानै दोननानै गोदौ जासिम एसे जोबजासिम मोननो होबाय ओमफ्राय होमबानो जोंना मोनबायबो। बहुत इजि आरोना बे
उम उम औ
नोंथाङालाय मा मा ओंख्रिखौथो जानो गोथाव मोनो।
आङो मा मा ओंख्रि जानो मोजां‌ मोनो होनबा आं आलुजों दाउ बेदरखौनो बांसिन गोथाव मोनो। आलुजों दाउखौ बोरै सङो खिन्थानोसै आरो ओ ओ दा जों आलुखौथ' सायगोरना लाखायो ना आलुखौ सायगोरना लाबाय। बेदरखौ सुबाय बेदरखौ सुनानै एवफ्राम फैबाय आरो सामब्राम आलु थाव होनानै बेदरखौ एवफ्रामना लाग्रोबाय। गिबियावनो संख्रि आरो रं हालदै बिदि होग्रोनानै एवफ्रमनानै दसे दोन्थ'बाय दोनथ'नानै उनाव आलुखौबो होबाय नो सामब्राम गुफुरफोर होनोबा बेखौ होनो हाबाय दसे आलु बेदरखौबो एवफ्रामबाय आरो एवफ्रामबावनानै दै होबाय आरो। दै होननानै बिदिनो आरो आरो नोङो मा मस्ला होनो मिट मस्ला गरम मस्ला बेफोरखौ होना लाखाबाय आरो। होना लानानै दसे गोदौ होबाय आलुवा रुइबाथाय दैया रानबाथाय फाजाबाथाय आरो दैखौ फोरानबाय ओंख्रिबाथाय रोसिखौ नों दोनबाय गोदौ होनानै बेबायदि बिदि आरो गासैबो बेलेग बेलेग आयदाजों सङो आरोना
औ बयनाबो माने संनायनि
संनायनि आयदाया बेलेग बेलेग जायो।
आरोबाव नोंथाङा मा मा ओंख्रिखौ गोथाव मोनबावो।
आङो मैथाजों नाखौबो गोथाव मोनो आङो आरो सबाइ आरो दाउफोरखौ गोथाव मोनजायो आरो आं बुहुद माखौबा माखौब्रा आं बुर्जायैनो गोथाव मोनो आरो। गोबाङानो दं फेभ्रेटा आंनिया नोंथाङा दा सबाइ ओंख्रिखौ सं सबाय ओंख्रिनि संनाय आइदियाफोरखौ खोन्थानो हागोन नामा?
सबाय ओंख्रिखौथ' आङो र' आङो जेसेबां मोनथिगौ एसेबां खोन्थानोसै।
औ दे
सबायाइखौथ' जोङो फार्स्टआव गिबियावनो रुनानै लाग्रोबाय। र सोरबा सोरबा बिदिनो थौआव रुयो सोरबा बा बेलेग बेलेग आगजुआव रुयो बांसिन कुकाराव रुयो आरो। आरोना कुकाराव रुयोब्ला मानोना थाबबो जासिनो औ रुनानै लानायनि उनाव जोङो दोनथ'बाय ओमफ्राय दाउ खौ एवबाय माने खनसेयैनो मावनो हायो जोङो। खामानिखौ फारसेथिं रुदो औ फारसेथिं दाउखौ एवदो दाउखौ बोरै एवो नोंथाङाथ' बेखौ मिथि- खायो बेखौ आं बुंबाय थाला औ नोंथां औ दाउखौ एवखांनानै दै होबाय दै होनानै दसे एसे गोदौनायनि उनाव सबायखौ होयो नामा सबायखौ होनानै संख्रिखौ संख्रिखौथ' दाउआवनो जेसां हर नांगौ हरखाबाय औ बेनि उनाव खारैखौ होनोसै होनानै बिनि उनाव खोबनानै दोनसै खोबनानै दोननानै ओमफ्राय जाबायबो बेबो बुहुत गोरलैयानो ना औ औ आरो नार
गोदौ होनांगौ नांगौ औ नारजि अमा
नोंथाङा मााबायदि मोनो नार
नार अ नारजिखौ आं गोथाव मोनजायो बुहुत गोखाबाबो आं बुहुद गोथाव
औ औ आंबो बिराद गोथाव मोनो दा नोंथाङा नारजि सं संनो रोङो ना रोङा
नारजिखौथ' आङो बिदि रोंबाङा आरो थेवबो आङो इसे प्रसेसखौ इसेबाबो मिथि गो आरो बेदरखौथ एवफ्राम ग्रोखायो नालाय बेदरखौ एवफ्रामबाय नारजि खौबो खायसे रुयो खायसे रुवा आरो रुबाथाय आरो गोखाया खारो जों रा रुग्रोयो आरो रुग्रोनानै बिदिनो नारजिखौनो रुगोरना गोग रोसिखौ गारग्रोयो गोग खानिखौ ओमफाय बिदिनो आरो रुबावो आरो गोदानै थाव ओरि होनानै रुबाय ओमफाय बेदरखौथ' एवथ्रमना लाखाबाय नालाय फाय नारजिया गेब्लेबाथाय पाक्रास नायो आरो गेब्लेबासो पाक्रास दाखोनानै उनाव बेदरखौ होना होयो ओमफ्राय ग्लब ग्लब गोदौ होनानै गोबावैनो गोदौ होयो लाथा लाथा जाजासिम होमबानो मोनबाय आरो उम
मानि रोङोब्ला गासिबो बुस्थुआनो गो
ओ संबासो रोङो नालाय गासिखौबो रोंखायो संबथाय रोंलांखायो
औ औ
माने बे बुस्थुआ फोरोंजाग्रा बुस्थु नङा आरो नुनायजोंनो गाव हारसिंनो गावनि आइडियाजों माने रोंनाय बुस्थुफोरसो
खुगाजों खोथाबाबो रोङो आरो खुगाजो खेबसे खोनथाबानो रोंलाङो आरो
औ खालि नोङो जखा बेफोरखौल' ना नायनो रोंब्लानो जाबाय बेसेबां संख्रि औ
आरोबाव नोंथाङा अमाजों दाउजोंनि गेजेराव माबेखौ साबसिन मोनो
आंनोथ' दाउखौसो मोजां मोनदाङो अमानि गेजेराव उम आं ओं अमा खम जायोआनो जोंहा अमा जाबाङानो बारा
अ जोंना थ' बुंनो थाङोब्ला अमाखौनो फ्राय बांसिन जानाय जायो
औ
अमाखौबो गोबां रोखोमै जों संनो हायो
ओं बायदि रोखोम माजों बेलेग बेलेग मैगंजों संनो हायो आरो
औ जेनेबा बुंनो थाङोब्ला ड्राइ फ्राइ बा एसे गिसि संनाय बा सावनाय हांनाय मेरला टाइपनि ना मेरला रोखोमनि औ माने जे रोखोमै सङो नोंना टेस्टआबो बे रोखोमैनो आलदा आलदा जायो आरो
उम उम
जेरै हांनायनि टेस्टा आलदा सावनायनि टेस्टा आलदा एवनाय ना आलदा आरो एसे ग्रेभि ना आलादा औ
नोंथाङा थास' बिबारजो अमा बे
औ औ औ गोथाव मोनो दाथ' आरो जोंना थास' बिबार नि सिजोन सोलिगासिनो औ
बोरै सङो फोरमायनो हागोना नोंथां?
आ थास' बिबारखौथ' जेनेबा जों मोनखायो जोंनि गामि जायगाफोर बा माने मोनखायो आरो थास' बिबारखौथ' औ औ औ ओमफ्राय एसे रुग्रोनानै लायोमोन नामा थास'खौबो ना रुवामोनथाय
थास'खौबो रुग्रोलाया खोमा
अ अ अमाखौबो बिदिनो जेनेबा एवबाय थाबाय एवनायावनो एसे मोनहांहां जाबानो बै थास'खौ हरफाखायो
अ थास'खौ
औ थास'खौ हरनानै मोजाङै एवनानै ओमफ्राय बेयावबो दै होबानो जाबायबो आरो औ मानि जा नांगौखिनि संख्रि बानलु हालदै बेफोरखौथ' बे अमा एवनायावनो होफाजोबखायोना औ
उ
माने बुंनो थाङोब्ला गासिनिबो प्रसेसनो एखेयानो औ आरोबाव मा मा ओंख्रि दंबावो जोंहा जोबनो गैयै ओंख्रि
साम' सबायाइखौनो रोंगौ नामा नोंथां?
साम' सबायखौथ' आङो संफेराखै
थेवबो प्रसेसखौ मिथियो आरो आंबो संफेराखै ओंख्रि संनाया थेवबो मिथियो आरो बोरै सङो साम'खौथ' जोङो सायखानांगोन नालाय
खसथ' दं थु ना साम' सायनायाव औ
खिथु दानस'नांगौ आरो बिगुरखौ गारग्रोनांगौ बेयावनो आरो सुनायावबो सुनायावबो बेसेबा खसथ' बिजला बिजला खारनो नागिरा मोजां सुग्रोना लानांगौ
आरो जेनेबा एख' नांगौबो फुनांगौ ना
खायसे एरख'नानैबो जायो एरख'जोबनानै साम'नि मोदोमखौ एरख'वजोबनानै फाजा एवना जायो आरो खायसे खायसे मानसिफोरा
बेयावबो जोङो सबायखौ दुग्रोनानै लाग्रोबाय जेनेबा ओमफ्राय सारायखौ गुदुं खालामनायनि उनाव थाव हरबाय
औ औ औ पियासबोयो होखायो बेयावनो साम' एवनायावनो
साम' पियास होबाय साम'बो एवबाय ज' एवनानै संख्रि हालदै जिरा बा मा मा होयो नोङो सोरबा सोरबाथ' मा माखासे मसालाफोरखौ जायाना खालि जिराखौल' सायख'यो जेनेबा
गावबा गाव होनाय
औ औ आरो जेसेबां नांनायनि बारा होयोब्लाबो माने जोंनि देहायासो गाज्रि जायोना।
औ उदैफोराबो बया जायो।
जेसेनो हागौ एसेनो सिमपोल जायोब्ला मोजां आरो जों
ओ
औ दा ओमफ्राय एवनानै लानानै बेहावबो दै होनानै खोबबाय खोबनानै उनाव औ औ औ सबाइयखौ हो होबाय होनानै दसे उनाव खारै होबाय आरो। संख्रि थंख्रि साखिबाय नांगौखिनि जाबायबा उनाव मोननाय बादि नों जबनाय बादि मोनबायब्ला।
दे होमबा नोंथां टाइमाबो जाबाय नामा ओं दे ओ